औ खोनादोंना नोंथाङा?
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दोङो?
औ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायनानै दं। ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोना ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो नोंथां।
औ एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथांनो आङो जोंनिनो बर'फोरनि देरसिन फोरबो बैसागु। फोरबोनि बागै फंनैसो सों सोंनो नागिरदों नों बिथाङा आंनो नोंसोरनि गामि ओनसोलथिंजाय माबोरै बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंलाङो बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोनना नोंथां?
ओ बैसागु फोरबो होनोब्ला जोंनि। ओ जों सुबुंनि बर' सुबुंनि जोबोद ओ रंजाथाव फोरबो नङा होनोमब नोंथां? औ ओ‌ बिदिनो जोंङो बैसागो फोरबोखौ जोङो जोबोद गाज्रि गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो बारगहरो। ओ बैसागोआव जोंङो फा फासट आवनो नो मोसौ थुखैनाय जायो। बे मोसौ थुखैनायाव जोंङो बिदिनो ओ पानिलाव फान्थाव बिदिनो दिग्लिलिथि हालदै बिदिनो बायदि -बायदि थाराय बेफोरखौ जोङो औवा जिर औवा आरुं जिरनानै बेयाव माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो ओ बेनि उनाव हाय उम साराय एबा खान्थानि हांगारखौ जोङो हल'नानै बिदिनो थाव फोन थाव होनानै जोङो बेखौ गलायनानै मोसौनो हो होनाय जायो बि बिदिनो मोदोम गंसे औ बिनि उनावहाय जोङो बे मोसौखौ दैमा एबा दंग'फोराव ओ थुखैनो लाङो बेनि उनावहाय जोङो बै सानखालि बिसोर मोसौफोरखौ उदाङै ओ गांसो मोनजाथों होननानै जोङो हेगारना होनाय जायो औ बेनि उनावहाय जोंना बिदिनो आरो जोङो गोदोरफोरखौ मान लानाय बा उन्दैफोरखौ मान होनाय बिदि नेमखान्थिया जोंनियाव बैसागोआव सोलियो बिदिनो बिनि उनावहाय जोङो बैसागो सात दिन फालिनाय जायो आरो बेयाव जोङो बोराय, बुरै, सेंग्रा, सिख्ला, गथ गथ' गथाइ गासिबो बिदिनो रंजानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय बिदिनो माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो एबा खुंलाङो आंबो नोंथांनाव एसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथां औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन जोंनि गामि ओनसोलथिंजाय नों जेरै बुंदों बिदियानो बर'फोरनि फोरबो नालाय सेम एखेयानोजायो ओ सैत दानि जोबथि सानखालि मानसि बैसाग मोसौ बैसागो जायो बैसागो मोननै जातनि थायो नालाय मोनसेया जाहैबाय मोसौ मोसौ बैसागो मोनसेया मानसि बैसागो सैत दाननि जोबथि सानखालि मोसौ बैसागो जायो बै सानखालि मोसौखौ थुखैयो थु-थुखैनायाव नांगौ जा जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेनि सानसे सिगांनो जोङो बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ औ नंगौ
इमफ्राय लाव फान्थाव थाराय देगलि इ बायदि बायदि बेफोरबाय बेफोरबायदि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों सानसे सिगाङावनो गलाफोराव थांनानै लानानै फैनाय जायो आरो अ अखानायै फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बेफोर मुवा बेसादफोरखौ हायो आरो औवानि आरूं सजरनानै फथाखौहाय ओरैनो दोननाय आथाखौहाय माला सोबाय बेनि उनाव न'खर न'नि न'नि मोनफ्रोमबो उखुमावनो थेबनानै दोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
बेनि उनावहाय सारायनि हांगारखौ हल'नानै लाइ बिलाइयावहाय
औ
जानाय थावजों लगायनानै औवानि औवानि मोनथाम
औ
ससे ससे गनखौहाय खाजाबनानै बेजों मोसौनो फोथा थुना होनाय जायो
औ औ नोंथां आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो बैसागु फोरबो मोसानायफोराव मा मा दामग्रा आगजु लानानै मोसायो नोंथां
हो दामग्रा देग्राफोराथ' खाम जथा सेरजा सिफुं जाब जाबस्रि थरखा बेफोर थाबाय दामनाय देनायावहाय मानो होनना बुङोब्ला बेफोर आगजुफोरा गैयाबा मोसानायाव जेबो खुसि गैया जाहैयो खाम दामनाय लोगो लोगोनो सिफुं सुनाय लोगो लोगोनो गोसोआ मोसानो मोसानो होननाय जाया होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेफोरखौ दामोब्लासो गोसोआ गोसोआव रंजाखांनाय फैयो बैसागु बैसागु नाङो
ओ नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो सानदोंबा नोंथांआ सोंजागोन
औ नोंथांमोननिथिंजायहाय बैसागुआवहाय मा सानखालिनिफ्राय मोसानानै मा सान सानसेमहालागै मोसायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ जेन'बा से सानखालि जोंनि ओनसोलाव मोसानाय जाया मानो होनोब्ला बे खालि माबा जायो नालाय दमासिना मा होनो? बैसागो बिदि जायो नालाय ओ जोंनि से सानखालि मोसानाय जाया आरो नैथि सानखालिनिफाय जोङो मोसानाय जायो बेखौ सात दिनहाय फालिनाय जायो आरो। ओ माबोरैहाय मोसानाय जायो होनबा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं बिदिनो औवानिफ्राय मोननाय थरखा दामनानै मोसायोमोन गोदो। हाय बांसिन बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरो। ओ आथिल बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बेफोरखौ जोङो बोराय बुरैखौल' बांसिन लानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा दा बिदिनो गोदान जो ओ जुगाव जेरै दामग्रा देग्रा बक्सफोर ओंखारदों बे खौनो लानानै सेंग्रा सिख सिख्लाफोरा मोसानायखौ जों आथिखालाव नुबोनो मोनबोदों आरो। बिदिनो गोदोहाय बिदिनो गोबां सेंग्रा सिख्लायाबो बिदिनो सेरजा सिफुं लानानै ओ खाम जथा लानानै मोसाबोला जोबोद बिदिनो रंजानायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो बेनिखायनो औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो बिदि न'खर न'खर मागिनानै जि अन सुंथाय फैसा एबा माइरं मोनबोयो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खालामनाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि न'खर न'खर मोसाना जा एस से माइरं गरनैसो फैसा मोनदों बे खौहाय गामिसेयैनो जमा मोसाबाय थानाय सानाव जमायै दोनबाय थाबाय ओ जोबथि सानखालि ओमफ्राय जयैनो रायजोआवनो लावखार ओंखाम जायो न'खरसेनि बादियैहाय बेदर बेदर बर' हारि बर' जाहैबाय नालाय अमा बेदराथ' थाखागोन
औ
बिदिनो जौ थागोन बेफोरबायदिनो खाम, जथा लानानै मोखां नायलायलाइ बो थिसे जाखांनानै जोबोद रंजायो।
औ नंगौ ओ जौ जौ होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारियाथ' बिदिनो जुमाय माइब्रानि जौ संनानै दोननाय खौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नेम फालिना दोनखादों नङा होनब्ला? आ बैसागु फोर बोआव बैसागु फोरबोआव गासैनिबो न'खराव बिदिनो जौ एसेया संनानै दोनथारो। औ आरो मोसाफैनाय सुबुंफोर एसे एसे बेखौनो ओ राननानै होनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनबोदों आरो नोंथांमोन नि ओनसोलावबो जानो हागौ बिदिनो संनानै दोनो?
औ
औ ओ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो ओ बैसागो फोरबोफोराव बिदिनो रंजानाय एबा फांसनफोर ओ खुङो ना खुङा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव
हेलौ
बैसागु बै सागु बिदायनि थाखाय बैसागुनि लास्ट जोबथि सान फोराव बैसागुखौ बिदाय होनो थाखाय ओरैनो फिसायैहाय खुंनाय जायो फांसनखौ।
औ औ नंगौ
हाय बैसागु बिदायनि थाखाय मोसा मोसागोन बैसागुखौ बिदाय हर गाजा गोमजायै बिदाय हरनो थाखाय बयबो गोसो गोथारै मोसायो। आरो बेव बेवहायनो ओरैनो
औ
गामिनि आइजोफोरा ज' ज'यै गेलेनो थाखाय खेलाफोरबो लाखिनाय जायो।
औ औ नंगौ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ खेला बिदिनो बाय बायदि खेला होयो औ औ दे बुंलाय नोंथां?
बेफोरबायदिनो दिरुं बोलायनाय, खारनाय, गोसोखां बादायलायनाय, हरखाब बाथ्रा बुंनाय, बेफोरबायदिखौ बेफोर बायदि खेला फोरखौ गेलेनो होनाय जायो आरोना नों थां जोंनि बिथिं जायहाय बेफोरबायदिनो हराव देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै देंखो रोजाब होयो औ नोंसोरनि ओनसोलावबो माव रै माबोरैहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो?
औ नोंथां थारैनो ओ जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनदों माने खुंबोदों आरो बैसागोनि सिगाङावनो जोङो बे फांसनखौ खुंनाय जायो ओ मानो होनोब्ला जों बैसागोखौ बरायनाय
औ
बिदियैनो बेखौ जोङो खुंनाय जायो ओ जोङो बैसागो जोंङो माबोरैहाय खुङो होनब्लाथाय ओ जोङो बैसागोआव फास्टआवनो गथ'फोरनि खेला होग्रोनाय जायो जेरै ओ खारनाय बादायलायनाय थालिर बिफां गाखोनाय। आरो दिरुं बोलायनाय आरो आरो बिदिनो बायदि बायदि खेला दं बेफोरखौ होयो आरो बुरैफोरनि थाखाय थाखायबो दिरुं बोलायनाय बा काबादि खेला बेफोरबायदि खेलाखौ हांसो हमनाय बेफोरखौ जों होनाय जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसानाय बादायलायनाय गथ' फोरनि गोदेरफोरनि बिदि होनाय जायो। आरो। बिनि उनावहाय ओ देंखो रोजाबगिरि मुंदांखा रोजाबग्रा देंखोगिरिफोरखौ जों लिंनानै लाबोनाय जायो आरो बिदिनो दान्दिसे रायजो राजा रंजाबनो थाखाय ओ खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों नोंथां।
औ औ ओ दा जोङो बिदिनो बैसागुखौ रंजा बाजा अब्ला जोङो बैसागुफोरखौ बिदिनो हेगार हरनाय ओ बिदिबा नोंथां जोंहा समाव दाबाय जों बेखिनियावनो दोनथजासिगोन नामा?
औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों नोंथां। औ।